औ
हेलौ र' मा खालामदों
औ दङ नै ओरैनो दङ नोंथां
नोंथां अ न'आवनो ना हा
औ नोंथां
औ जों बे समाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो औ मा होनदोंमोन जोङो जिब जुनार फिसिनायनि बागै एसे सावरायनो जोङो
औ जागोन नोंथां
जिब जुनार फिनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मोनथिनो हायो जोंनि समाजाव माने गोदोनिफ्रायनो बेबायदिनो जिब जुनार फिसिनाय बे हुदाया दङ जिब जुनारजों बिदि अनज्लायनानै थाबोनाय बेबायदि हुदा दङ आरो मानसिजों जेरै थायो बेफोर दाबो नुबोदों जोङो आरो
औ
जिब जुनाराबो माने माखासेफ्रा बिदिनो मानसिनि न'खराव थानानै मोजां मोनो माखासे दं औ थिगएन एमेल बेबायदि जिब जुनारफ्रा आरो बिदिनो माने गोबां जिब जुनारफोरखौ फिसिबोदों आरो जेरै जों बुंनो थाङोब्ला जि अमा दाउ
उम
अमा आरो हांसो बिदिनो बोरमाफोर आरो लोगोसे गोदोनि समाव गराइफोर मैदेरफोर बेफोरबायदिबो थायोमोन आरो दा माने गोदो सुबुंफोरा माने बेबायदि हाथाइ बेफार फालांगि खालामनायनि थाखाय माने फिसियामोन आरो गोदो बेफोरखौ न'खर नो बेफोरखौ दोननो थाखाय फिनो थाखाय बिदिनो फियो आरो मालाबा जुदि आलासिफोर फैयोब्ला खुरमा बाय बाहागि फैयोब्ला बेफोरखौ माने सिथारनानै जानाय बेफोरखौ जोङो नुयोमोन आरो मानो होनब्ला गोदो बिदि बे फैसाफोरजों एसिबां कारबार बिदि गैयामोन आरो बुस्थु बाहायनो बायनायनि बेबायदि गैयामोन। जि न'आव दङ बेखौनो माने सिथारनानै जाहोयोमोन आरो आलासि सोङोमोन। दा बेखौबो जों नुबोदों नाथाय दानि मुगायाव जोङो बेखौ फालांगिसिम सोलायबोनायखौ नुबाय। गोबाङा माने फालांगि खालामनो थाखाय माने बेफोरबायदि जिब जुनारफोरखौ फिसियो आरो। आरो लोगोसे जोङो बेफोरखौ फिसिनानैबो गावनि न'खरखौ सालायनो हायो आरो। आरो गावनि जिउखौबो माने बे दिनो दानो हायो। गोबां माने सुबुंफोर दङ दिनै बिसोरो बिदि साख्रिफोरखौ मावा नाथाय बिदिनो सोलोंथाइ लानानै बिसोरो माने
उम।
बिदि गुबुन गुबुन बेबायदि जिब जुनार फिसियो आरो। फार्मफोर बनायो गोदो गोदोर आरो बिसोरो माने दानि मदार्न माने बिदि साइनटिफिकेलि बिसोरो बेफोर जि ब जुनारफोरखौ फियो आरो। आरो बिदिनो गेदेर गेदेर बहुद बिदिनो जिब जुनार फिसिग्रा दङ आरो लोगोसे बिथांमोननो जोंनि गभमेन्टफोराबो माने बिबायदि बान्था एवार्डफोरखौ होनाय जायो आरो। मानो होनबा बिसोरो बेबायदि जिब जुनारफोरखौ रैखाथि होनाय जायो आरो बिसोर खौ माने बेबायदिनो माने रैखा खालामनाय जायो नालाय।
उम।
बेबायदि आरो बेनिखायनो बिसोरो माने बिदिनो जिउ खुंनो हायो। आरो लोगोसे जों बुंनो हायो माने जिब जुनार बेफोरो माने थाबोला एसे न'खरफोरावबो एसे समायना नाङो आरो। जेरै हांसोफोर दाउफोर थाबोला बिसोरनि गाबनाय हनाय बेखौ मोजां नाङो आरो। आरो दाउ फोरनि सौलायनाय बेफोरखौ माने मालाबा समाव नायबाय थानो मोजां नाङो। बेबायदि आरो। लोगोसे सैमाफोर सैमाफोराथ' गोबां जोंखौ हेफाजाब खालामो जि जोंनि हराव बेबायदि गाज्रि मानसिफोर फैनाय मानाय बेफोरनिफ्राय माने जोंथ' रैखाथि होयो आरो खस्थ' खालामनानै। नोंथाङाबो बे समाव एसे फोरमायदो।
औ जिब जुनार फिनाय होनबाथ' आङो एसे एनैखौ मिन्थियो मानो होनबा बयनिबो नखराव माबा नङा माबा मोनसेथ फिसिखाथारो। नङा होमबा? जेरै दावानो
उम।
फिसिबाबो फिसियाबाबो बिसोरो गुबुननिबाबो गुबुननि नखराव थांनाय थाहैयो बेनो माने थानानै थानानै गोबाव सम थानानै माने फिसिनाय बायदि जाहालाङो नङा होमबा। बा गावनि बायदि जालाङो मोनसे एतेत्समेन जालाङो। जुनारफोरजोंहाय माने बेफोरखौ फिनानै जोङो माखासेफोरा नखर सुंथानोबो हायो नङा होमबा।
औ नोंगौ
औ जोङो ओ जोंनि हारियावथ‌ जोङो गोदोनिफ्रायनो दाउ अमा फिसिनानै संसार खुंनाय नुबोखादों
उम नंगौ।
लोगोसे बोरमा बा ना
नाफोरबो फिसियो जोङो फख्रिफोरावहाय नङा होमबा औ।
आरो लोगोसे जोङो नुनो मोनो गोबां मोसौ मैसो बेफोर खौ फिनाय माने बेफोरो गासैबो जोंनि नखर सुंनायाव खामानि होयो। जोङो माने बेफोर खौ फाननानै रां खामाय दा खामाय आरोना बेयो माने रां खामायनायनि मोनसे लामाबो होयो नाथाय जोङो बेफोरखौ जोङो माने नखर सुंनायावहाय बाहायनोबो हायो जेरै जोङो मोसौ फि बाय मोसौ फिसिनानै बेखौहाय जोङो मोसौनि गाइखेरखौ जोङो नआवबो जानो हाबाय।
ओमफाय औ लोगोसे मोसौनि हासारा जोंखौहाय आबाद मावनायाव हेफाजाब होबाय औ।
मोसौ हालुवाफोरा जोंखौ आबाद मावनायाव हेफाजाब होबाय माने गोबां जोंनि नखर खुंनाय बा नखर सालायनायाव बेफोरो जोंखौ हेफाजाब होयो।
होयो।
जों बिसोरनो मोजाङै दाना होनो हानांगोन बिसोरनो मोजाङै थाग्रा जायगा बानायना होनो हानांगोन माने जों बिसोरनि फ्राय लानाय लानानैल जों जाया माने बिसोरनोबो जोङो मोजाङै सुबिदा होनो हांगोन नङा होमबा? आरो लोगोसे दाउ अमा बिसोरनोबो मोजाङै गन्द्रा बानायनाय गग्रा बानायनानै होनाय लोगोसे
आदार जगायना होनाय
बेफोरखौ खालामनांगौ जों मोजाङैनो मानो होनबा जोङो दाउनिफ्राय दाव दावदै मोनजायो माब्लाबा आरो जोङो गोसो जाबा जानो लुगैब्ला आलासि दुमसि फैबा जोङो बेखौनो माने बुथारब्रबनानै होनो हायो नङा होमबा? ने बेफोरो जोंखौहाय जिब जुनारफोरा गोबां हेफाजाब होयो आरो। जोङो फिसिसे फिसिनानै मोजाङै जोथोन लानो हानांगौ बेफोरखौहाय माने
फिसिनानै
ओम गारनानै दोनब्ला जाया नङा होमबा बिसोरनो आदार जगायनो हानांगो गोन मोजाङै जोथोन लानो हानांगोन बेफोरखौहाय बियो मेन आरो। जेब्ला नोङो दाउ अमा फिसिगोन अब्ला बिसोरखौहाय मोजाङै जोथोन लानो हानायासो माने मान खोथा आरो ना।
औ। नांगौ थारैनो आरो जोङो माने बेफोर जिब जुनारफोरखौ फिसिनानै माने गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोङो फालांगि बिदि खालामहरनो हायो आरो।
औ।
ओ जोङो बिदिनो गुबुन जायगाफोराव हरनो हायो जि जायगायाव फोर माने जिब जुनारफोरा जाया दा बेफोराव जोङो दैथायहरनो हायो। बेफोरबायदि आरो।
उम।
आरो लोगोसे जोङो गोबां रोखोमनि माने जिब जुनारफोरखौ मोनो आरो जेरै जोङो मोसौ मोसौआबो जेरै जोंनि ल खेलफोरा बेफोरो आलादा जायो आरो बिदिनो जार्सिफोर थायो आरो गुबुन गुबुन थायो आरो दा जारसि मोसौफोराथ' माने गोबां बिदिनो गाइखेर होयो आरो। दा बेफोरखौ फिसिनानै गोबां माने गाइखेरफोर फाननानै मुलाम्फाबो मोनो। आरो लोगोसे बिथिं माने बोरमाफोराबो गोबां बोरमा दङ माने गोबां जातनि
औ
दा बेफोरखौ फिसिनानै माने खासिफोर खालामनानै दोननो हायोबोला मोजां आरो माने माबलाबा समाव गावनि नांगौ जानाय समाव माने न'खराव थाखा फैसा जानाय समाव गोबां हेफाजाब होयो आरो बेफोरो।
उम उम
आरो बिदिनो दाउ अमा बेफोरो ओ दाउ अमाफोराथ' गोबां दायो माने बेसेन गोसा जाबोगासिनो जों बेबायदि बायनानै जानो हाया आरो न'फोराव माने गोसो बिदि माने मोनजायो जानो हायो।
औ।
दाउ सेरसेनि दामावनो गोबां बिदि सारिस' फास्स' बेफोरबायदि आरो।
औ।
नोंसालाय न'खराव मा मा जुनार दङ?
जोंनाथ' दाउ दङ ओमफ्राय अमा मासे दङ आरो। दाउआथ' गासैनि न'खरावबो थाखायो नङा होमबा। आरो इथिं जोङो हांसो फिनो गोनां जाबा जोंनो हांसोनि थाखाय माने मोनसे फुख्रिनि गोनांथि जायो नालाय।
औ।
दा फख्रि गैथ'यैनि थाखाय हांसो फिसिनाय जाथ'वाखै जोंहा। बोरमाफोरबो फिसिनो नांगौ जायो मानो होनबा बोरमाखौबो गोबां रां खामायनो हायो नङा होनोमबा दानि जुगाव फिसिनानै।
ओ नंगौ।
नाथाय बोरमानि थाखाय जोङो गोबां माने बिदि बिफांनि बिलाइ दालाय बिदि नागिरनानै बिसिना
बिसिना आदार होनो गोनां जायो ना औ औ।
बेनि थाखायनो माने दायो फिसिनाय जाथ'वाखै आरो बोरमाखौ।
औ। बोरमा फिस्थिबोलाथ' बिदिनो माने जगायना होनांगौ। जायो आरो बिदिनो गुबुन गुबुन बिफांनि बिलाइ खान्थाल बिलाइ बेफोरबायदि औ। आरो बेफोरखौ मोजांङै जाहोनो हाबासो माने मोजांङै सेस्थ' जायो आरो। मोजांङै देरो। आरो बिथिं अमाफोर लायोबाथ' जेनेबा गुन्दैफोरखौ बायनानै होबाय थानांगोन थास'फोर रुनानै।
औ अब्ला
खालामनांगौ जायो आरो।
उम।
दै उनाव जेब्ला खस्थ'नि फिथाइखौ माने उनाव जहै मोनो आरो।
औ औ अब्ला दोनथ'नोसै खोमा नोंथां।
औ। बिदिनो माने दाना बेराम आजारफोरबो गोबां फैयो माने जेरावबो एसे साबधान जानांगौ आरो फिसिब्लाबो बिदिब्ला जोंङो दोनथ'नोसै जोंना समाबो जाबाय।
औ जागोन नोंथां औ दे।